औ खोनादों। खोना
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो ए दासो दा ओ एसे मरनिं अवाक खालामनानै फैबाय आङो।
औ औ।
आं
औ मरनिं आङो नै ओं ओंखाम ओंख्रि संखांनानै एसे जिरायनानै दङ।
अ
औ ओ फुङाव थाबायनाया मोजाङानो नोंथां नङा होमबा?
उम उम
ओरैनो ओमफ्राय खौरांफोरा मोजाङैनो दङबा?
मोजां मोजां मोजां मोजां।
दा आं माने फन हरनायनि गुबै जाहोना जाबाय। मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो बा रायज्लायनो होननानै आङो सानदोंमोन आरो। ओ। बे आयदायानो जाहैबाय जि नोंथांमोननि ओनसोलाव बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव। गुबुन गुबुन हारि माहारि थाखाय। जायो नङा होमबा? बे आ जेनेबा हारि माहारिया मा मा हारि माहारि थायो आरो बिसोरो माबायसे जिउ खुङो माबोरैहाय ओ गावनि जिउखौ खुङो बेनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथाङा जागोन ना?
ए जागोन जोगोन जागोन जागोन।
होनबा नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय मा मा हारि बा माहारिफोर दङ आरो बिसोरो माबायदि जिउ खुङो बा बिसोरनि आसार खान्थिया माबायदि एसे बुजायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओम जोंनि जोंनि जाय
औ।
सान्थालिफोर दङ।
औ।
इनिफ्राय नेट सालि दङ। जे बेंगलि मुस्लिमफोर दङ।
औ औ।
आर आरो बेजों बे असमिया रावारिफोर दङ।
उम उम उम
ओमफ्राय जोंनि बे हारिनि सुबुं बर'फोर जोंनि जाय बर' नखरनि सुबुं अनजिमायानो बांसिन। बेनिफ्राय नैथि माबायाव दङब्ला बेंगलि मुस्लिम दङ। आमफ्राय बाखि रावारिफ्रा असमिया रावारि सान्थालि आरो नेपालिफ्रा एसे खम अनजिमानि दं आरोखि।
औ। अब्ला नोंथाङा औ बर' हारिया नोंसोर जोंनियाव बांसिन बर' हारियानो दं नोसि ओनसोलाव नङा हमबा बे बर' हारि हारिया माबायदि जिउ खुङो एसे माबायदि बिसोरो थांनानै थायो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन हागोन बर' बर' फ्राथ' फ्राय आबादजों सोनारनानैनो जिउ खुङो।
औ।
आथिखालाव बिसोरो आथिखालावथ' फरायनो हमबाय। गोदोथ आबादजोंनो सोनारनानै गोदो माने बे ओनसोलनि बर'फ्रा हानि बिगोमाजोबमोन।
औ औ।
हानि बिगोमा जोबमोन दस बिगा फनन्द्र' बिगा बिस बिगा बिदि हा गोनां। आरो बर'फ्रा।
औ।
नाथाय आथिखालाव बिदि हा गोनां मानसि बहुद खमसै।
उम उम
बहद खमसै माने मा बायदिसिना जाहोनाव माने हाफोरखौ फाननो फानबाय फाननोबो गोनां जाबाय बायदिसिना बिदिनो जानानैहाय माने बिदि जाबाय आरो जानानै दा बे ओनसोलनि बर'फ्रा फालांगिनि फारसे एसे गोसो होनायखौ नुनो मोनो मोनो
आसा आसा
फालांगि खालामनाय आरो बिथिं साख्रि बाख्रियाव एसे गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासेफ्रा दायो हमना ला पुलिस मिलिटारिफोराव मावो खायसेया मास थार मावो
औ
आरो गुबुन गुबुन अफिसफ्राव मावो बे गुबुन टारगेटफोराव मावो बेंकाव मावो आरो बिथिं खायफा खायफाया आरो टेट मास्टार बेफोरबायदि मोनबाय बेफोरबायदि माखासे माबाफोराव एसे दावगानायखौ जोङो बे बेफोर फारसेथिंआव गोसो बोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो माने साख्रि मावनानै जानाय मोनसे माबाथिं फैनायखौ जों नुनो मो मोनदो आरो गोदो आबादमोन दा फालांगि आरो साख्रिनि फारसे गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय दा फरायनायनि बेलायावबो बिदिनो एसे साननाय गारजेननि साननाय हनाय फ्रा सोलायबाय आरो लाइफ स्टाइल एसे सो सोलायबाय जानाय लोंनाय माबा एसे सोलायबोबाय गोदो खारै खारैजोंबो जायोमोन खारै बांसिन जायोमोन बा बा रुनानै जायोमोन थावफोरखौ बांद्राय बाहायामोन।
औ।
आथिखालाव थाव बाहायनाय माने लाइफ स्टाइलफ्रा चेन्स जाबोदों आरो। आरो माखासे हारिमुनि बि बिथिङाव माने मा बे गुबुन गुबुन हारिफोर दङ नालाय। बेजों बे बेजों बे गोहोम खोख्लैलायनानै गाननाय जोमनायफ्राबो एसे एनै बेजों बे बेजों बे माने गानलायनाय माबालायनाय जाबाय आरो।
ओम ओम
हमनाला बरफो फोराबो गुबुन हारिनि ड्रेस एफा एनै गानग्रा जाबाय। गुबुनफ्राबो बर'निथ' एफ एनै गानग्रा जाबाय बिदिनो माने बेजों बे बेजों बे माने मा होनदों कालसारेल इन्टिग्रेटेड मोनसे
सोलाय लायनायाव ओम‌ ओम
बिदि मोनसे थासारि फैबाय आरो दा नोंसोरथाय माबायदि नोंसिथाय माबायदि ए बे बे मा मा हारिफोर दङ आरो बिस जों माबायदि माने गोरोबलायनानै जिउ बु खुनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। जोंनि थिंजाय औ। दङ जेनेबा असमिया हारि दङ एसामिस बेनिफ्राय नेपालिफोर दङ। बेनिफ्राय बे आदिबासि बा सानथालि बे जोंनिथिंजायबो दङ बेनिफ्राय बिदिनो राभा दङ सरनिया दङ। ओमफ्राय बर' बर'आथ' थाख खाबायानो आ बेंगलिफो फोरबो दङ जेनेबा जोंनिथिंजायबो।
ओ।
एनिफ्राय बिदिनो आरो दंबावोमोनथाय आं माने मोजाङै गोसोआव फैदिया दा बेनिफ्राय बे बिदिनो बेनि मादावनो आंबो मोनसे हारिनि बागै एसे बुंनोसै आरो औ। बा बिसोरो माबैसा थायो बा माबासे गावनि जिउखौ खुङो। औ आं माने नेपालि नेपालि हारिनि बागै एसे बुंनोसै होमबा।
औ औ बुंद
जोंनिथिंजाय माने नेपालिफोरा ओ बांसिनानो आबाद मावनानै बा बागान बानायनानै बिसोरो जिउ खुङो आरो। ओ बेफार फालांगि खालामनानै आरो साफा सानैल' दं। खोमा बिसोरनिया ओ साख्रि मावनायफोरा। बांसिनानो जों नुनो मोनो बिसोरो माने मोसौ मैसो बोरमा बेफोरखौ फिसियो आरो ना।
ओम।
अमा फिसिनायखौ गोबाङै नुनो मोना। ओ खिन्थु थेवबो माने मोसौ फिसिनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बिसोरो मोसौ फिसिनानै गाइखेर फानो। गाइखेर गाय खेरनि बेफार फालांगि बांसिन खालामनायखौ नुनो मोनो। आरो। फारसेथिं ओम गय बागान खालामनाय एबा नारेंखल बागान खालामनाय बेबायदि खालामनानैबो बिसोरो जेनेबा गय फाननानै बिसोरो गावनि जिउखौ खुङो आरो ना? बेफार फालांगि खालामो। बांसिन माने ओमफ्राय साफा सानै खौ आङो साख्रि मावनाय नुदों ओ बिदिनो फोरोंगिरिनि साख्रि बेफोरखौनो बांसिन मावो आरो। साफा सानै बिदिनो थार्ड ग्रेड बेफोरदियाव मावनायखौ नुनो मोनदों आङो। आ इनिफ्राय माने बि बिसोरो एसे हाजो ओनसोलजों थायो आरो ना? खायसे खायसे बिसोरो न'फोरखौ जेनेबा सांनि न' बानायो। उ एसे गोजौ होस्रांनि न' बानायो। आरो खायफाया ओ गाहायैनि न'खर नखौनो बानायो जायो जेनेबा सरासनस्रा न'खौनो बानायो आरो बिदि जोङो बिथांमोनखौ नुनो मोनो आरो माने बिसोरनिया गोबां फोरबोफोर जायो आरोोना फेस्टिभेल गोबां बिसोरो बोसोराव माने गोबां फोरबो फालिनाय नुनो मोनो बिसोरखौ। बिदिनो बाय बायदिसिना बिसोरनिया फोरबोफोर फैयो जेरै भाय दस होननाय ओमफ्राय जानाय लोंनायफोराव बिसोरो बांसिन ओंखामखौनो जायो ओंखामजों लोगोसे बिसोरो थाबैनो मोननाय जिनिसफोर जेरै मम' सावमिन बेफोरखौ जायो आरो मम' सावमिनफोरनि फालांगिबो खालामो आरो माने दखान होयो गला होयो फिसा फिसा आरो ओ बिसोरनियाव जानानै माने गो गोथावबो मोनो मम'फोरखौ औ बेबायदि आरो ओमफ्राय बिसोरो मोनसे मोनसे गावसोरनि दोरोङारि जाग्रा सेल रटि होननाय जेनेबा बेखौबो बानायो आरो जायो माइरंनि बानायो बेखौ बिसोरो गोथाव मोनो जोबोद जानानै
उम
बिदिनो आरो बेनिफ्राय जेन'बा ओ आदिबासि बा सानथालिफोरनि बागै एसे बुंबा जेनेबा बिसोरो बांसिन साहा बागानावनो खामानि मावो आरो साहा बागानावनो बांसिन सिनानो खामानि मावनानै बिसोरो गावनि जिउखौ खुङो। बिदिनो जोंनि थिंजाय दा बेसेबां जादों आं मोजाङै मिथिया थेवबो सानसेयाव हाथियारफोरखौ सारितिनस'बा सारिस' ब्रैजौ बा थामजौ बाजि बिदिफोर मोनो आरो सानसेयाव बिसोरो ना। ओमफ्राय खायसे खायसे सानथालिफोरा जेनेबा फरायनायावबो गोसो गोसो होयो। औ आरो बेस सोरो माने खायसे खायसे सा ख्रिबो लायो आरो बेनिफ्राय इंराजि आयदाफोराव जोबोर गोरों जायो आरो जाय जाय गोरों गोरोङा माने इंराजिफोराव जोबोर गो लोंजायो अब्ला नो नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बे सस
औ दोनथ'सै समाबो जाबाय औ औ
औ दे नोंथां गोजोनथों